औ नोंथां, खोनादों ना नोंथां? अ', नोंथांजों माने मोनसे खोथा लारायनो सानदोंमोनलां नोंथां टाइम होनो हागोन ना दसे?
हागोन नोंथां हागोन।
अ' होनबा जों नै दा जोंनि माने मोनसे गोथाव ओंख्रि जेरै जोंनि बर'नि मुंदांखा अनला ओंख्रिनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां दे बेयो मोनसे जोबोद मोजां आयदा औ नोंथां।
नोंथाङा ओरैनो जानो मोजां मोनगोना मोना?
औ बेथ' जोंनि बर'नि मोनसे जि आइ थेक मोनलायनाय ओंख्रि नों थां। जि आइ टेकखौथ' ओरैनो मोना नङा होमबा नोंथां? बेयो मोनसे जोबोद गोथाव आरो नोंथां।
अनला ओंख्रि होनोबा माने जोंनि माने गासिबो सोरबाया रावबो बुंनो हानाय नङा जे माने बे ओंख्रिया माने मालाबा थावा बा साबजाया होननानै। माने जिजोंखि संङा जिखि मैगंजों संङा माने माने बे ओंख्रिया जेब्लायबो गोथावखा आरो।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ अब्ला आथिखालाव नोंथां मोनथिंहाय बे ओंख्रिखौ माने
औ नोंथां औ नों थां नुयो जोंनि ओनसोलाव आथिखालाव गोबां नुयो आथिखाल माने जोंङो गोदो गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्राय जाबोखानाय नङा होमबा नोंथां जोंखौ आबै आबौमोनानो फोरोंलांदों माबायदि अनला ओंख्रिखौ संनांगौ माबायदि ओंख्रि माबायदि संबा गोथाव जायो। आरो मा मा होनांगौ बेफोरखौ माने आबै आबौआ फोरलांजोबखानाय बायदियैनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां जायो नोंथां। न'खर न'खर। ओ दा जोङो ओरैबायदि संङो नोंथां सिगां जोङो माइरंखौ जोङो ओ उवालफोराव जोङो ओ देग्लिना लाग्रोयो नङा होनबा नोंथां? औ बेफोराव देग्लिना लाग्रोनानै जोङो अन खालामो। बिनिफ्राय जोङो दसे माइरंखौ माने बिनि सिगाङाव जोङो देैयैनि सिगां ओ दैयाव एसे सोमना दोनो आरो आरो बेनि फ्रायसो जोङो उवालाव देयो एसे गुरै खालामनानै जाहाथे गा सिबो गुन्दै जायो आरो मोजाङैनो जायखौ जोङो पाउदारबो होनो बेफोरबायदि। आरो बेनि उनाव जों माजों जानो जेनेबा दाउ अमा माजों जानो जों बेफोर खौ मोनसे माबा खालामना लादो गावनि बायदि गोथाव मोननाय बायदि सायख'नानै अमाबा दाउ नंङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
जोंङो नाफोरजोंबो जानो हायो।
औ औ
बिनि उनाव जोंङो ओ देखांनानै जोंङो अन जायोबा गुन्दै जायोब्ला जों बेखौ माबा मोन से आराम मोनसे जायगायाव जोंङो माबायावहाय ओ मुवा बेसादफोराव जों मा बा दोनबाय आगजों खुरैफोराव बा माबाफोराव गामला फोराव हाननानै आरो बिनि उनाव जोंङो माजों जागो न जेरै दाउजों जायोबा जोंङो दाउखौ जोंङो आराम माबानानै ओ मानो होनना बुंब्ला जों थ' गोदोनिफ्रायनो दाउफोरखौ न'निफ्राय फिना जाबाखायो नंङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
औ दाउखौ जोंङो फिसिनानै जाबोखायो जों बायनांगौनि गोनांथि गैया न'आवनो थाखायो। बेनिफ्रायनो जों बुथारदो दाउखौ माबानानै ओ गोदाना लादो आरामनो गोदाना लानानै मा मा होगोन मस्ला मस्लि ना मा होयो सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु संख्रि हालदै बेफोरखौ जोंङो माबाना लाजोबखाबाय रेडि खालामना लाजोब दोनखादो आरो बेनि उनाव ओ माबाखौहाय सारायखौ होनानै जेब्ला साराया गुदुं जायो बाव थाव एसे हरनानै ओ माबाखौहाय बै पियास आरो माबाफोरखौहाय एवना लादो आरो बानलु पियास बानलुफोरखौ नंङा होमबा नोंथां आरो बेयाव जोंङो दाउखौ होसोनानै एवनोसै बेयाव एवखांनानै जोंङो मस स्ला मस्लि मा मा होनो बेफोरखौ जों होबाय जोंथ' ओरैनो अनला ओंख्रियाव जों बेफोरबायदि मालाय खा जायगानि बा जों माबा फा मस्लाफोरखौ बाहाया नङा होमबा नोंथां जोंना मा हाइजें सामब्राम गुफुर आरो जिरा बे मोनथामा थाबानो जोंना जाखायो। बेखौ होननानै जों दाउखौ एवबाय दाना दाउखौ एसे मोनजासे एवनानै जोंङो ओ बिदिनो फिफ्टि पारसेन्टसो जों दाउखौ फोमोननानै बिनि उनाव जोंङो अनलाखौहाय जेनाखि अन देना दोननाय नंङा होमबा नोंथां बेखौ जोंङो बबेबा एसे गोथौ जायगायावहाय दै होनानै ओरै लगायगोन आरो गलायगोन गलायनानै उनाव जोंङो बेखौहाय गावनि नांगौ बायदि गलायनानै दै होनानै जोंङो बेखौहाय ओ बे दाउआव होसनहरगोन आरो नोंथां आरो होसननानै ओ होसनखांनायनि उनाव जोंङो एसे दैखौ गावनो नांगौ बायदि जखा नायनानै होसै जों साबेसे जागोन नंङा होमबा नोंथां बेफोरबायदिनि जखाखौ नायनानै जोंङो होयो बिनि उनाव जोंङो ओ संख्रि गासिखौबो होजोबनानै जाजा होनांगौ जोंङो दसे गोदौहोबाय आरो उम नङा होमबा नोंथां औ गोदौहोनानै जोंङो बि दिनो जे अनलाखौ ओ गोदोनि आबै आबौमोना बुंलायनाय बायदिब्ला अनला ओंख्रि जेसेबां एरनो हायो संनाय समाव माने गोथावसिन जायो होननानै बुंबोदों आरो नोंथां आबै आबौमोना बिदिनो जोंङो एरो एरो गोथावसिन जायो मिलौसिनो होननानै आरो बिनि उनाव जोंङो ओ एसे गावनि माबाया मोनहैयोबा मोननाय समाव जों एसे संख्रि साखिदो नांदो ना नाङाखै संख्रिफोरा बे आरो बिनि उनाव जोंङो खांदो आरो। थाग जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो संङो आरो नोंथां अनलाखौ। आरो गुबैखौथ' आं बुंनो हाया सोरबा सोरबा गाव गावनि नेमखान्थिजों सङो आदबफोरजों गासैनाबो एखे जाखाया संनायनि नेमफोरा नंङा होमबा नोंथां दा बेखौनो आं मिथिनो लुगैदों। ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बा नोंथांमोनहा ओ जोंनि जेनाखि अनला ओंख्रि बर' हारिनि बेखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि सङो एसे फो ओ फोरमायना होदों नामा नोंथां
जागोन नोंथां जागोन जेरै- माने दिफारेन्थ' नुवाखै आङो नोंथां जेरै नोंसिनिथिंजाय सङो जोंथिंजायनो जोंथियाब माने बिदिनो सङो आरो नों जेरै माने माबायाव सोङो नोंथाङा जेरै बुंबाय माने माइरंखौ सोमनानै सोमग्रोनानै दस मिनिटसो सोमखांनायनि उनाव जोङो दसे बोखां नानै दैखौ सर' होनानै
औ नोंथां
उवालाव अन गुन्दै खालामनानै लानाय जायो।
नोंगौ नोंथां नोंखौ।
नोंथाङा बुंदों माने मा बुस्थुजों जागोन जेरै-दाउ
औ नोंथां औ
माने जेजोंखि जाया मैगंफोरखौ माने रेदि खालामनानै दोननानैहाय माने दैयाव लासै लासै एसे एसे होनानै गलायनानै माने खेबसेनोथ' होजाया माने अनला ओंख्रिया माने अन गुन्दैखौ खेबसेनो दैयाव लागाय जाया माने एसे एसे होनानै गलाय- गलाय माने खेबसेनो होयोबा गथा गथा जायो नालाय
औ नोंथां औ
माने बिदिनो एसे एसे गलाय गलाय गलाय गलायनो माने लासैनो माने बेनो अनलानि महर लाबोयो आरो
औ नोंथां औ
माने नोंथाङानो बुंखाजोबबाय गासिबो प्रसेसखौ माने मोजाङैनो फोरमायना होजोब्बाय बिथाङा नों-नोंथाङा आरो माने आथिखालाव माने एसे मानसिफ्रा एसे खम सङो
औ नंगौ नोंथा नंगौ।
गामियारियावथ' माने सङो सङोआनो फ्राय माने अब्लाबो सिगांनि बायदि सिगांनि बायदि बारा संलिया। माने एसे खमायबाय अब्लाबो नै दानि जुगाव बे आथिखालावहाय सबसे मोजां माने आं माबाखौ मोनदों आरो जिहेथु जोंनि अनला ओंख्रि जेखौ जोंना सोहोराव थानाय मानसिफ्राबो बा गासिबो जानो लुबैयो, नङा होमबा?
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
सोहोराव जिहेथु सोहोराव जोंना ओ उवालफ्रा थाया गाहेनफ्रा थाया। उवाल-गाहेन थायालाबो जेनेबा जोंनाथ' ग्राइन्डारफोर थायो। नङा होमबान नोंथां? अब्लाबो अब्लाबो ग्रेन्डारफोरजों उननायनिख्रुइ आं मिथिनाय बायदिब्ला ग्रेन्डारनिफ्राय उननायनिख्रुइ माने बे जोंना उवाल फोरजों देनाय अनला ओंख्रिया सबसे गोथावसिन जायो होननायखौ आं माने बेखौ मिथिनो मोनदों आरो।
नोंगौ नोथां नोंगौ।
औ माने जोंथ' माने उवालफोरजों देयो बा मोजां सोमनानै माने अन गुन्दैखौ एसे मोजाङै देनाय जायोना जिहेथु ग्रेन्डारफोरजों बा जों एसे बारा गिसिबाबो जों होनो हाया ग्राइन्डाराव माने फावदार जानो नागिरा जोंना बेफोर बायदि आरो ओमफ्राय जों दा माने सोहोव थानाय मानसिफ्राबो दा जोंना गिदिर गिदिर हटेलफ्राव जों अनला ओंख्रिफ्रानो मेनलि जायो।
नंगौ नोंथां नंगौ नुनो मोनो गोबां।
बाजै हटेल दङ।
नोंगौ नोंथां।
हटेल दङ बर'नि माखासे बिराद गिदिर गिदिर माने हटेलफोर दङ। गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव जेरै गुवाहाटियाव दङ क'क्राझाराव दङ। बङाइगाव दङ लामा लामा आजि खालि बाजै हटेलखौथ' बुहुत नुनो मोनसै। जिथु आंथ' माने जेसेबां दिनैसिमहालागै माने हटेलफ्राव हाबदों जों बर' जोंनि बर'फोरनि माने बाजै हटेल आइ हटेल माने बेफोर हटेलफ्रावहाय माने अनला ओंख्रिफोर खौनो मेनलि ओंख्रि बायदि ओंख्रि माने बेखौ मोन माने बेखौ माने कमपलसारि मोनखायो आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नोंथां।
सोहोराव थानाय मानसिफ्राबो आजि खालि अनला ओंख्रि जानो माने जिंगासिनो नांला आरो। आथिखालावहाय माने मोनजायो गासिब माने बुहुत मानसिफ्रानो जायो जेनेबा सिगांथ' जों बर'फोरल' जायोमोन।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
आथिखालाव गुबुन गुबुन मानसिफ्राव बहुत माने जायो मोजां मोनो।
औ नोंथां।
जेनेबा जोंबो हटेलफ्राव जायो माखासे सोरबा सोरबा बेलेग बेलेग आयदानि बेलेग बेलेग लोगोफोरजोंबो जों मालाबा जायो। फोरमायो बिसोरबो माने मोजां गोथाव ओंख्रि होननानै नागिरो माखासे मानसिफ्राथ'। माने बर'नि हतेलाव हाबोबा। मानि जोंनि हटेलाव हाबोबा अनला ओंख्रिखौनो नागिर खायो
नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो
औ अनला ओंख्रिखौथ' जों बुहुत आयदाजों संनाय जायो।
औ नोंथां औ
अब्लाबो जोंनो गामियाव संनाय बायदि मानि जों मा आयदाजों जानो गोसो गामियाव संनायफोरनि माने गोथावआनो बेलेग जायो आरो
नोंगौ नोंथां बे सैथो ओरै जोंनि ओनसोलफोरावबो बिदिनो गोबां जायो आरो नोंथां मानि बेफोराव बारा बेसेन नाङा जोङो अनला ओंख्रिखौ जानो नंङा होनबा नोंथां न'आवनो जिनाखि जों जाग्रा माइरं बेफोरजोंनो जोङो बेफोरखौ बानायनानै जानो हायो जों गुबुन जेबो बायनांगौनि गोनांथि गैया नङा होमबा नोंथां रां खरसा खालामनांगौनि जों बाय‌ बायनाङा जों न'निनो जेनाखि जानो लानाय माइरं बेफोरखौनो जोङो दैयाव सोमनानै आराम देनानै जानो हायो आरो नोंथां नङा होमबा नोंथां रां खरसा खालामा लासे खम समनि माबायावनो
आरो बेलेग ओंख्रिफोर बायदि माने बारा अइलि अइेल माने थावजों बारा सोमोन्दो गैयै माने उदैफोरनि थाखायबो मोजां देहानि थाखायबो मोजां जानायावबो गोथाव माने मोजां आरो अब्ला नोंथांजों दिनै अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै सावरायनानै बिराद माने गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम मानि गोजोननाय बाहरबाय आरो माने
औ आरो आंबो जोबोद नोंथांनि जेनाखि माखासे संनाय तेकनिक बा आयदा आदब नोंथांनि बेफोरखौ आंनो फोरमाय हरदों माबायदि संदों नोंथांमोननिजों जेबो फाराग गैया एसेयालाय दङ नाथाय मिथिनो मोनबाय आरो नोंथां दा बेनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। दे अब्ला नोंथां औ दे नोंथां दे औ दे।